अ' औ
खोनादों खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ आ जोङो
आ मा होनो?
ओ
जानायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां? ओ औ साव राय जागोन दे नोंथां। औ ओ जानाय होनोबा जोङो ओ जोंनि बे बर'फोरनि आदारनि बुंनो हायो जेरै हाय नारजि, अमा सबायजों सा
बिदिनो गुबुन गुबुन
गुबुन गुबुन रोखोमनि निसाग्रा दं आरो ना। औ नों थां।
ओम बि दिनो जोङो सबायजों साम' होनोबा जों माबायदि सङो बेफोरनि सोमोन्दै
सोमोन्दै माने जायगा लायै जायगा आलादा आलादा रोखोमनि जायोना नोंथां।
थिग बेबायदिनो आङो दायो।
सोमोनदैनो
ओ नोंथांनो खिन्थानो सानदों। जों माबायदि जायो आरो ना।
ओ जोङो सिगाङावहाय जोङो सोबायखौहाय जोङो लायो आरो।
औ सबायखौहाय जोङो हुख्रेमनानै ला ना औ बेनि उनावहाय जोङो।
उम माहोनो
बैखौहाय साम'खौहाय जोङो दैनिफ्रायहाय लायना‌ हाय लायो आरोना औ उनावहाय जोङो दैनिफ्राय लायनानै हाय माने साम मा होनो साम'खौहाय ओ सायनानै लायो आरो मोजाङै। बे साम'नि जे दाखोनखौहाय जोङो मोजाङै गारनानै सायनानै लायो आरोना। ओमफ्राय साम'नि खिथुखौहाय सौनानैहाय
जोङो बेखौहाय मोजाङै सुनानै संख्रि आरो ओ ओ लिबुफोर होनानै जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै जायो आरो। औ नोंथां ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो सबाय खारैजोंहाय जोङो बे
जोङो बेखौहाय संनाय जायो आरो। उम सबायखौ सबायखौहायथ' जों ङो जोंनि आबाद मावनाय सबाय बिफांखौथ' जोङो जोंनो फैयो नालाय। औ बेवहाय आबाद फोथारावहाय जोङो बेखौ फोनायखौ नुनो मोनो। आरो देरनानै मारि सबाया बेगर जायो रायो अब्ला जौंङो बेखौ थानानि माने बेगरखौ दिहुननानै बिनि जाब्राखौहाय जोङो सावनानै खारै बानायो आरोना बर' जों जेब्ला स'मजों ओ सबा सबाय जों सङो अब्ला जोङो बे खारैखौनो माने मोननोसै समाव। सबायनि ओ मोदोमनाय सखौहाय माने गिलि होनो थाखाय माने जोङो बे खारैखौहाय बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां औ नोंथां औ औ बेनि अनगायै जोङ ओंख्रिखौबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बर'फोरनि ओंख्रियाव आरो मैथा बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जोंयो माबा खौबो नुनो मोनो मा होनो बेखौ ना नाफाम बस औ ओ नाखौहाय दैमानिफ्राय बा बाजार निफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय ओ फोरानदों आरोना मोजां यै फोरानानै ना गोरा बेखौ जोङो मोजाङै ओ देग्लिनानैहाय बेयावहाय जोङो बै थास'खौ हाय होनानै मै आरोना थास'जों नाजों देनानै जोङो बेखौहाय औ औवानि हासुुंआवहाय सोनानै दोनो आरोना आरो बेखौहाय ओ बिदिनो दोननानैहाय जोङो बेखौहाय उनावहाय माने नाफाम महरैहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना बै जोंनि थाखाय माने बर'फोरनि थाखाय माने मोनसे ओ गोबां मिथिजानाय बा जानो गोथाव मोनजानाय मोनसे ओंख्रि माने ओंख्रि माने बेखौ जाग्रा जोंनि बर'फोरनि ओ आदार होनो
मानि ओंख्रियावनो गोलैबाय ओंख्रिखौनो होननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो बाथोन आरो ओंखिखौबो होनानै जायो जेरैहाय बेखौहाय ओ बै जे उम थास' जेब्ला थास'खौहाय मोनजेनो ना। थास' बिसंफोरजोंहाय जोङो जायो जेरै थास' खिलिफोरजों जायो आरो थास' बिलाइ बेफोरजोंहाय होनानै जोङो बे नाफामखौ जानायखौ नुनो मोनो। आरोना नोंथां बिनि अनगायैबो फख्रि दङ बर'फोरनि जाग्रा जेरै सबायजों दाउजों बे सबाय बेखोनो जों दाउजोंबो जायो आरो अनला दाउ बेफोरखौहाय जों बर'नि मोनसे गुबै बयजोंबो मिथिजानाय आरो जानो गोथाव आरो बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना नोंथां बेखौहाय आरो बे अनलायावहाय जोङो मेवाखौबो होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि बिथिंहाय माबायदि माबायदि ओ बर'फोरनि ओंख्रिखौ जा यो नोंथां आरो बेखौहाय माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंनिथिंबो बिदिनो अनला खारै ओमफ्राय खारदै खारै ओमफाय सबायाइ नारजि नाफाम बिदिनो जानाय जायो। ओमफ्राय जोंना जोंनिथिं माने खारैखौ फार्स्टआवनो थालिर बिफांखौ दाननानै बेखौ ओ माने थालिरनि मादााखोबो माबायो आरो जावखुना लायो ओमफ्राय बिदिनो थालिरखौ अह जोंना सिथा सिथा हानानै माने माबानानै ओ जिरजोबना लानानै फोरानो सान्दुंआव फोराननानै बिदिनो रानबाथाय बेखौ खावनानै हांगारखो ओ खारै बानायो एबा बे हांगारखौ लाबोनानै ओ दै होना दोनो ओमफ्राय इनि रोसि खो माने इनि रोसि खारैया बेखौनो होनाय जायो आरो फार्स्टावनो जोंनिया ओमफ्राय अनला खारै बानायनायाव अन गुन्दैखौ माने माइरंखौ दे ओ सोमना लाग्रोयो सोमनानै उनाव बेखौ एसे फोराननानै सुनानै फोरानो फोराननानै बेखौ उवाल एबा दिंखियाव देयो ओमफ्राय देनानै बिदिनो उम इ अनखौ ओ माबाया ओ दै-दैखो माने ग्लब ग्लब गोदौ होनानै अनदला संनायाव दैखौ ओ गोदौहोना लानानै अन अन गुन्दैखौ होना होयो ओमफ्राय अह जोंना माने उन गुन्दैखौ होनानै डाइरेक्ट एरनानै होआबा बेयो गथा गथा जाजोबो नालाय बे बेखौ एरना होयो ओमफ्राय बिनि उनाव खारै होयो आरो बिदिनो दसे थानानै अनला खारैया मोनो औ ओमफ्राय ओ बे अनला खारियावनो दाउ ओ औवा मेवाइ बिदिनो बेदरफोर होनानै जायो बयलार औ ओमफ्राय जोंना बे ओ अनला खारैया बिदिनो हाबायावबो होनाय जायो हाथा स सुनि खुरोदि जोंना बर'फोरा
औ
बेयावबो ओ ओ हिनजाव गोदाना हौवानो संनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आर आरो माने बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ अनला खारिया बिदिनो संसार जानायावबो मोनसे नांजाबफानानै दोङो होननानै जों बुंनो हागोन आरो ना बे ओंख्रिया जोंनि बर'नियाव ओमफ्राय नारज जि ओंख्रियाबो जोंना ओ बिदिनो मानसि थैनायाव होयो मानसि थैबाथाय ओंख्रि संनानै जाहोयो आरो रायज जोनो बिदिखौ जों नुनो मोनो औ औ नोंसोरनिथिं बिदि होयोना नोंथां हाबायाव अनला ओं ओंख्रि ओमफ्राय मानसि थैबा बिदिनो नारजि ओंख्रि
औ दा नोंथाङा आं बेखौनो ओ जोंनिथिं जोंनिथिंबो बिदिनो होयो माने बिदिनो मानसि थैबा माने सोमोन्दो बस'नो थाखाय नारजि ओंख्रिखौहाय माने इखौ
नारजि अरगार होनाय होननानै बुङो आरोना औ औ अनगायै नोंथांमोननिजों मा मा ओंख्रि जाबावो नोंथां औ आरो बिदिनो खा रै ओंख्रि ओ जोंना माबा ओ गोजां बोथोराव जोंना लाइ लाफा मोनोना औ बेखौ खारै जायो आरो खारैदै खारै होनो बिद बिदिनो लाइ लाफा थुन थुनि ओ बिदिनो माने गोबां मैगं खाथिंनानै बेखौ खारै सङो औ ओमफ्राय बिदिनो ओ सबायजों साम'खौबो जायो। साम'खौ बिदिनो दैमाफोराव खनना लायनानै दैमा एबा हाखराव खनना लायनानै बिदिनो ओ नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बिदिनो साफा खालाम आरो जोंनिथिंबो बिद बिदि खालामनानै संनाय जायो।
औ
औ
ए आरो बेनि अनगा
अ' बिनि अनगा बिदिनो जोंनाबो एखेयानो नोंसोरनि जेरै मैथा जोंना बेफोर खौबो जायो आरो ओमफ्राय ना फाम नाफामखोबो जायो खिन्थु ओ गोबां माने बांसिन न'खरानो नाफाम खौ बानाया खम न'खराव बानायो जों थिं नोंथाङा नाफाम बानायनो रोङो ना ओहो आङो रोङा बानायफेरा खै खिन्थु मिथिगौ आरो माबारै बानायो औ अ' ओ बिदिनो थास' माने नाखो फास्टावनो फोरानग्रोना लानानै गुन्दै देना लायो। बेयो ओमफ्राय थास'निखोबो थाराखो हानानै फोराननो खोना फोराननानै ओ एसे फोराननानै बिदिनो औवानि हासु गुदुङाव सोनानै दोनोनो नाखोबो ओमफ्राय बे माबाखौबो ओमफ्राय बिदिनो एसे सेवबाथाय
औ
ओ माने हासुङाव सोना दोननाया सेवोना बेनो ना नाफाम जायै जोयो सेवनायानो नाफामनि महर लायो। माने इदि होनना मिथिगौ आरो आं बानायफेरा है नुफेराखैबो इदि ओं जानोबो मोनफेराखै औ
औ बेखौथ' जोङो माबानिफ्रायसो नानिफ्रायसो
गोगगानाया जायोना नोंथां औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बिदिनो गोबां दङ मे जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना जोंनि बर' बे ओंख्रिखौ माने गोदोनिफ्रायनो माने जाबोनाय दासिमबो जायो आरो जानायखौ नुनो मोनो आरो दासिमबो नोंथां।
औ होमबा नोंथां जोंनाथ' टाइमा जानानै फैबाय होमबा जों औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आंबो नोंथां ओमफ्राय मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिबाय आरो माने ओ आङो माखौबा माखौबा मिथि फैयामोन मारै सङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय।
औ औ आंबो नोंथांनि फ्राय मिथिनो मोनबाय दा नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनदों नोंथां दा जोङो बेहायनो लाखिथ'नोसै नोंथां।
औ दे नोंथां दे बिदिब्ला दे